ओ नै आं दं ओरैनो ओमफाय नोंथांनावसो आङो मोनसे खोथा सोंनो होननानैसो खालामनाय जादोंमोनलै कल नोंथां औ ओ मा होनो दाथ' जोंना जेनेबा गायनाय फुनायनि हमना दैलां बोथोरनि ओ बेयाव मा होनो जोङो गायै-गायै गायखांनानै गायखांजोब्बाय माइखौ गायखांजोबखांनायनि उनाव मा होनो मोनसे लास्ट एबा मा होनो जोबथारनायाव मोनसे दब्लाय दोनोना जेनेबा दब्लायसे नङाबा दब्लायनै दोनोना औ बे ओ बेयाव माने बे गायनायाव जों माबायदि गायनाय जायो बेखौ जों जेनेबा जों ओरैजाय जोंनिथिंथ' नांगोल जांख्रा होनो नोंथांमोनि थिंबा मा होनो बेखौ आं मिथिला जायखिाया ओरै जोंनिथिं नांगोल जांख खा होनो बिनि बारै आं नोंथांनाव सोंनोसो कल खालामदोंमोन। औ ओमफायो नोंथाङा दा जेबो खालामथवाखैदा नोंथां?
नांगोल जांख्रा दंमोनलै जोंहा मैया नोंथां ओमफ्राय नै दिनै रेस्ट मोनबाय जोबनायखाय।
बेखौनो आं सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंथांनाथ' नोंथांमोननिया माने जोबलांबायना नांगोल जांख्रायाथ' औ बिनिखायनो माने नांगोल जांख्रानि बारै आंनो सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा मैयानि जेनेबा जानानै थांनाय मा-मा खालामलांखो बिनि सायाव। औ माबोरै गायखो माइफोरखौ ना।
औ-औ-औ नांगोल जांख्रा बुङोब्लाथ' नोंथां जि माइ गायनायनि जोबथि दिन जे नोंनि न'खराव ओ माइ गायनाय बिनि जोबथि दिन
ओ
जेनेबा आंखौनो हमना ला आंहा जि बिघा हा दङ बे जि बिगा हाखौ गायै गायै गायनानै जि दिनाव जोब
बेखौ नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आरो नांगोल जांख्रायाव ओ ओरैनो गामिनि गासै बोराय बे बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो बाहागो लायो आरो। जेनेबा औ बे सानखालि गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो बाहागो लायो सेंग्रा सिख्लाफ्रा माइ गायो बोराय बुरफ्राबो बुरैफ्राबो माइ गायो बोरायफोरा आलि यो सेंग्राफोरा खोथिया राननानै होयो आरो। बिदिनो गथ'फ्रा हाब्राव गेलेलाबायबाय थायो आरो बै दिनखालि जोबोद रंजा बाजा जायो आरो ओरैनो ओ माइ गायबाय गायनायनि उनाव सेंग्रा सिख्ला
गथ'फोराआव गेलेगोन दुब्लि बारियाव ओरैनो जा सान्दुं
हाल जांख्रानि गुबै ओंख्रि हांसोजों दाउ होनांगोन। हांसोजों दाउ नङाबानो हांख्रा नांगोल जांख्राखौ जाया होननाय बायदि जायो गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन नांग ज्रा नि थाखाय न'खर न'खर
ओ बे दिनखालि बे खुमब्राखौ ओ हा संनानै होयो आरो मानसिफोरनो ओ बिदिनो जेब्ला गायै गायै गायनानै ओ बेलासि सम जाबाय अब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ मोखां मोखां हाब्रु फोनलायो ओ
ओ हालेवखांनानै जेब्ला न'आव लाबोयो लाबोनायनि उनाव मानसिफोरा बै नांगोलखौ न'आव खाब -
ओ बे ओ दिनखालि जेब्ला माइ गायखांनानै फैयो अब्ला मानसिफोरा ओ आखाइ आाखाइ आखाय ओ एबा जिफोराव थफ्ला बोनै बोनै हाब्रु लाबोफायोमोननो हाब्रुखौ मानो लाबोयो जेब्ला नों जाय मालिकनियाव माइ गायगोन जाय मालिकआ हाल जांख्रा जागोन बै मालिकनि न'सिम मानसिफोरा फैनानै बै मालिकखौ फुनला फैयो हाब्रुजों गेलेफैयोनो बिदिनो रंजा बाजा मोसाफैयो आरो बेनि उनाव
नानै एकदमबारे मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनायाव थागोन जोगोनार मथर आलु हांसो खुमब्रा अमा थागोन। एखदमबारे बर'नि ओ लोंनाय जायखौ बुङो जौ बिदै जौ गोरान बिसोरो एकदमबारे हाल जांख्रायाव थाथारगोन आरो बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङ बोराय बुरैफोरा जौ लोंसिगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैनो एसे बिदै लोंसिगोन बिदिनो रंजा बाजा जोबोद गोगोम जायोमोन आरो।
बिदिनो आवगायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङ जोंनिया बिदि आरो नोंथां नोंथाङा नोंसोरनि साइडख माबायदि जायो औ हागोन नोंथां ओ नांगोल जांख्रायाबो जेरै नोंसि नोंसिनाव नों जेरै होनदों बेबायदिनो। जोंनियावबो खुंनाय जायो। ओ नोंथाङानो जाबायदि बुंनांगौ बुंलांजोबखाबाय जेनेबा आङो फंनैसोल' बुंसै मानि मिलायनायखौ मोनदों आरो ना जेरै नों नोंसिनिथिंबो बुंदों नोंथाङा जेनेबा नांगोल जांख्राल जानो थाखाय बोराय बुरि एबा ओ सेंग्रा सिख्ला ओ गथ' फोर बेफोरो फैयो आरो ना ओ बेबायदिनो मा होनदों जोंनियावबो फैयो। ओ जेनेबा जोङो गोदोनि दिनावथ' माने बांसिनानो जोङो माने बांद्राय जोङो थाखा फैसाजों एबा जोङो हाजिरा होनाय बेबायदि मा होनो नियमा गैयामोन जायनि थाखाय जोङो मा होनदों ओ जोंनाव जोंनियाव दिनै दब्लायसे गायबाय गाबोन नोंसिनाव दब्लायसे समफोर बैसिनाव दब्लायसे बेबायदि दिनो मा होनो फाला फाला फाला गायनाय जायोमोन आरोना गोदोनि समाव बै गोदोनि समाव बेबायदि गायनायानो मा मा होनदों गायै गायै गायनानै लासआव जोबथारनायखौ मा होनो बिसोरो ज'नो सोरनिबा न'खर सोरबा सासेनि न'ख औ मा होनो गायथानायखौ मा होनो रंजानानै गायनो लुबैयो आरोना बे नांगोल जांख्राया माने ओ आ आ गोदोयो गोदोनि समाव जाहैबाय जोङो ओ ओ नोंनियाव एसे आंनियाव एसे बैनियाव एसे बेबायदिनो मा होनो ओ सावरि एसे होननायखौ जों मोनथिदोंमोन जेनेबा सावरि एसे मा होनो सावरि नियम बायदियै नेबा जों गायबोदोंमोन। ओ मा होनो उम हिनजावफ्रा हिनजाव गायनाय फुनाय हौवाफ्रा आलि दाननाय सोरबा आलि दाननाय सोरबा हालौवनाय बेफोरबायदि मा होनो गोदो बांसिन मोसौजों हालौवनाय जायोमोन बेनिखायनो मा होनदों ज' ज' मावलायनो बो मोजां मोन रायज्लायनो होनलायनो माबा मोनसे जंखायलायनो माहोनो संसारनि खोथाफोरखौ रायज्लायनो माय माय गायनायजों लोगोसे खोथिया फुनायजों लोगोसे बेफोर बायदिनो माहोनदो ओ गायबोनाय जायोमोन। आरोना जेरै नांगोल जांख्रानि खोथायाव फैनोसै आं थां मानि बे नांगोल जांख्रा जाहैबाय उम बै गायै गायै गायनानै माने माखासे सोरबा सिनस्रि सिनस्रि रुबायनाय आखाइ आखाइ माबानाय मा होनो आखाइ मा होनो बेखौ आखाइ रुबायनाय नङाबा ओ मेंग्लिनाय देहा बैफोरखौ मा होनो गायै गायै गायनानै माने जोबथारनायाव बिनि मा होनो गायनायखौ होस्रांनो थाखाय एबा मा हो खारनो थाखाय जोङो बे बुस्थुखौ माने ओरैनो रंजानो थाखाय जों बे बु मा होनो नांगोल जांख्राखौ लास्टाव दोननाय जायो आरोना जोबथारनायाव दब्लायसे बा दब्लायनै जेनेबा सोरबा हाबा खोथिया थिलिखौ दोनबाय नङाबा सोरबा दलहाखौ दोनबाय बेबायदि दोननाय जायोमोन आरो। ओब बेबायदि समाव मा होनो ओ खोथिया फुग्राफ्रा जेनेबा फुबाय आरो हालौग्राफ्रा हालौवबाय, ओमफाय सोरबा मा होनो खोथिया रोगाग्राफ्रा बिदिनो रोगाबाय, नोंथाङा दहाय बुंदों बेबायदिनो जोंनियावबो उन्दैफ्राबो फैयो फैनानै जेनेबा ओन्दै ओन्दैफ्राथ' जों मा होनो सोरबा सोरबा सोलोंनो लुगैयो बिसिना होलोंनायनि मा होनो ओ बैयो गुना बिसना बांसिनना बिनिखायनो मा मोनो बिसोरो सोलोंनो फैयो आरो सोरबा आरो सोरबा रोंनाया रोङिया सोलोंनो फैबा गिदिरफ्राबो जोङो जेनेबा जोङो सेंग्रा जानाय सिख्ला जानाय थायोना बेबायदि मा होनो सुबुंफ्रा सोलोंनो फैयो आरो बावनो सोलोंनानै थांनो हायो सोलोंनोबो मा होनो सोलोंनायनि मोनसे खाबु होननानैबो आं साननो हायो साननो सानो आरोना बैयाव मा होने नांगोल जांख्रायाव सोरबा मा होनो माइ गायनो रोङिया माइ गायनो रोंबाय सोलोंबाय सोरबा खोथिया रोङिया फुनो सोलोंबाय आरो बेजोंनो जाहोयबाय सोरबा आलि दाननो रोङिया आलि दानबाय। बेबायदिनो मा होनो लासै लासैनो मानो जाबोनो हमदों आरोना। ओं मोफाय नांगोल जांख्र ओंख्रिफ्रा जाहैबाय जेनेबा नोंथांङानो बुंखादों खुमब्राजों हांसोजों ओमफ्राय बेजोंनो जाहैबाय ओ बिदिनो दैलांनि मैगं मा होनो मैथाजों नाजों नायबा आ खांख्राइजों मैथाजों बिदिबो जों मा होनो जानायखौ नुनो मोनो, माने बे खांख्राइजों मैथा बांगाल होननायजों माने बैयो सान्दुं गोसायाव जोङो गंथामनानै गायनाय जायोना बै समाव माने ओ आमाय मोननायफ्रा खारथों दि साननानै मा होनो मैथा बांगालखौ संनानै जाहोनाय जायोमोन आरोना। बिदिनो सो-सोरबा जुमाय लोंबाय सोरनि सोरबा बिदिनो ओ बेदर खाजि जाबाय बेफोरबायदि जोङो मा होनदों नांगोल जांख्राखौ मा होनो फालिबोनाय जादोंमोन आरो ना गोदोबो एबा दाबो। नों-नोंथाङाथ' निसय खोनानो मोनबाय जेनेबा नोंसिनिजों जोंनिजों बांद्राय माने फारागखौ नुनो मोनाखै आरो ना, ना नोंथां औ। जेनेबा नों नोंथाङाबो बुंदों जेनेबा नोंसोराबो हांसो जों खुमब्रा जानाय नंगौ माने हांसो जों खुमब्रा जानो लुबैयोना माने लासआव गायै गायै गायखांनानै जायनि न'खराव जोबथायो बेखौ जों माने मो हांसोफोर न'आव थानायखौ न'आव सिथारबाय आरो न'आव गोयैखौ बायनानै लायबाय नङाबा सोरनिफ्रायबा खुमब्रा माबाबाय ओ बिहरबाय बिबायदिनो जों‌ खुंनाय जायोमोन ना नोंथां औ।
दानि दिनाव बेफोरखौ नुनो मोनलै बारा नोंथां दानि दिनाव मा बुङो मोसौ जों हालेवनायखौनो नुला। दानि दिनाव मा ट्रेक्टरजोंसो हालेव जोबो गासैबो ट्रेक्टरजों नांगोलखौ बावनानै ट्रेक्टरजों हालेव जोबो।
औ
नाङा होननाय बायदि जाजोब्बाय आरो खिन्थु जोङो बे बुस्थुखौ जेब्लायबो लाखि लांबाय थानांगोन आरो जेनेबा ओ
नों समाव बियो नासयलांबाय थायोब्ला मोनसे समाव गोमा होगोनना नाथाय बेथ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ
आबौ आबैनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय बुस्तु बेफोरखौ जों ओ मोनसे बिगियानारि मुगानिफ्राइ
नोंगौ नोंथां नोंगौ बेखौ माने जों बाहायनायखौ माने जोङो ओ माने एसे खम खालामनांगोन बाहायनांगोन होनबाबो जों माने खम खालामनांगोन आरोना जों बै गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जेनेबा नांगोलजों हालेवनाय मोसौजों हालेवनाय बेखौ जोङो एसे एसे बाबो जोङो लासैनो जोङो बारायहोनांगोन नङाबा जोङो लाफानांगोन आरोना लाबोनांगोन।
औ दे अब्ला नोंथां दिनै नोंथांनिफ्राय